हेल'
औ
अ खोनानो नोंथां।
औ खोनादों।
अ ओं नोंथांनाव दायो रायज्लायनो हागोन
औ हागोन
ए होमबा आङो मोननैसो खोथा सोंनो सानदोंमोन। जेनेबा दायोथ' सामार भेकेसन गरम बन्द' सोलिदों नालाय
ओम
माने बे गरम बन्द'आव जोङो गथ'फोरखौ न'आव लाखि
बि बा फरायसालियाव थां थानानै गथ'फोरखौ माबायदि माबा ओ मा खालामनो हागोन बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन
जेनेबा फरायसालिफ्राबो न'आवनो थानानै माबायदि सोलोंथाइजों नांथाबनानै थानो हायो बेनि बागै
औ हागोन।
ओ ओरैनोथ' गरम बन्द' होननानै बुङोब्ला सामार भेकेसन होनो इंराजियाव जेन'बा जोंनि आसामावहाय नैबे जुलाइ दानावहाय जोबोद गरम जायो। नङा होमबा ओं ओमफ्राय बे माने बांद्राय गरमनि थाखाय स्कुल ओ कलेज फोरावहाय माने गथ'फोरखौ ओ बे भेकेसनखौ होनाय जायो आरो माने बेफोर जायगायावहाय ज' ज' गथ'फोर लाखिनाय जायो नालाय हस्टेलानो होन स्कुलानो होन कलेसानो होन ओनफाय माने जाय जायगायाव बांसिन ज'मा ज'मा थायो बै जायगायाव बांसिन गरम जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
औ माने बिनि थाखायनो बै जुलाइ दानखौहाय जोंनि आसामाव ओ बे मासावहाय गरम जानायनि थाखाय बे गरम बन्द'खौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय गरम बन्द'आवहाय जोङो मा मा खालामना थानो हायो एबा फरायसाफ्रा मा मा खालामनानै थानो हायो होमब्ला जोङो ओ दानि दिनाथ' कम्पिउटारनि जुग नालाय जोङो रावबो माने सामार बेक सनबाबो रावबो ओरैनो थाया लासे जोङो न' आवनो थानानै गोबांथार खामानि फोर मावनो हायो आरो फरायसाफ्रा जेरैहाय ओ न'आव थानानैनो जेनेबा गावनि मावनांगौ टिसारफोराहाय जेरै हमवार्क हरो एसाइनमेन्ट हरो बेफोरखौ जोङो न'आव थानानै मावनो हायो बेनि अनगायै बो जों माखासे लेंगुवेज स्पकेनफोर बेखौ जोङो सोलोंनो हायो बे टाइमावहाय बे टाइमाव क्लास गैया नालाय जोङो गावनि लुबैनाय बायदि एक्सट्रा क्लासफोरखौ लानो हायो आरो जों जेरै जेनेबा सानखान्थि आयदायाव सोरबा हायाब्ला सोरबा बे आयदायाव दुरबलब्ला जों बेयावबो टिउसन लानो हाबाय नङा होमबा? औ ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो सोरबा ओ इंलिस ग्रामार बायदिसिना बा बर' राव बेफोरखौ रोङाबा बेफोरनि सायाव टिउसन लानो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नं
आरो बेनि अनगायैबो सोरबा दान्सफोर लानोबा बा मेथाइ खननायफोर सोलोंनोबा ओ गिटार दामनाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय बेफोरखौ सोलोंनो माने सोरबा गोसो जादोंब्ला बे दान मोनसेनि गेजेरावहाय जों ओरैनो जिरायनानै थास्लायस्लाय सोलोंनानै लानो हायो आरो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बेफोरखौ हायो आरो बिनि अनगायैबो ओ फरायसाफोराहाय बे बन्द' समावहाय गोबां जायगायावहाय दावबायहैनो हायो बेरायहै मोनो हायो बेरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां ओ गियान बेफोर आरजिनो हायो। बा बै औ बै जायगानि थासारि बे जायगाया माबायदि जायो माबायदि थायो बै जायगानि मानसिफ्रा माबायदि एबा बै जायगानि ओ माबा अनारफ्रा माबायदि रेसपन्स होयो बेखौ जों जोङो बेबायदि दावबायनायनि गेजेरजों हमदांनो हायो आरो दा बेनिख्रुइ साबसिन नोंथाङाबो फोरमायबावनो हागोन नामा? हेल' खोनादोंना नोंथाङा? हेल'
औ नोंथां।
नोंथांनि आवाजखौ खोनायासै
बे खोनाबायना हेलौ
औ देलाय बुंलाय।
औ दे दासो खोनादों हेल',
औ नोंथां?
औ माबा खोनायाखैमोन दा
नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायलाय? हेल', हेल',